खाङा
औ औ खोनादों नोंथां नोंथाङा दा मा खालामबाय दोङो नोंथां?
ओ दङ दा ओरैनो आङो,
औ औ नोंथांजों आङो फंसे खोथा सावरायनो होननानै सानदोंमोन,
औ औ हागोन थारैनो नोंथां
औ नोंथां ओ नोंथांजों आङो दावबायनायनि सोमोन्दै सावरायनो होननानै सानदोंमोन। ओ नोंथाङा दावबायनानै माबायदिहाय मोनो आरो नोंथाङा दासिम बबे बबे जायगायाव दावबांहै दावबायहैखांखो आंनो एसे फोरमायना, होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां, ओ जों ओ सुबुं माहारियानो जोङो दावबायनाय होनब्ला ओ गुजि जौखोन्दोआनो जोंनि सुबुं माहारिया दाव बायनानै ओ मोजां मोनो औ दावबायनाया जोंना गुबुन गुबुन रोखोमनि दावबायनाय दङ। जेरैहाय जोंना ओ फरायसालिनिफाय दावबायहैनाय, ओ सोरबा सोरबा लोगोफोरजों दान्दिसे सम गोसोखौ सुग्लायहोनो थाखाय दा बेराय ओ दावबायहैनाय बेजों लोगोसे सोरबा जोंना राव हारिमु धोरोम खौ लानानै दावबायहैनाय आरो बेनि अनगायैबो जोंहा ओ जों ओ ससियेल मिडिया बायदिसिनाफोराव गावनि गावजों लोगोसे गुबुननोबो नुफेरै नुफेरै जायगाफोरखौ दिन्थिफानो थाखाय जोंना दावबायहैनाय बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि दं नोंथां औ
औ नंगौ नोंथां।
ओ नोंथाङा आंखौ सोंदोंमोन ओ मा मा जायगायाव दावबायफेरखो होननानै आङो दावबायनाय होनो आंनि दावबायनाय जागाया आंथ' गोबां गोजान गोजान जायगायाव दावबायनो मोनाखै नोंथां। थेवब्लाबो आङो सम मोनोब अब्ला जोंनि ओ जोंनि ओनसोलनि खाथि खाला थानाय ओनसोलफोरावनो ओ मिथिंगायारि समायना नुथायाइ गोनां जायगाफोरावनो आं दावबायनानै मोजां मोनो जेरैहाय जोंहा दङ ओ सुकि दारागाव ओ मानास बेनि अनगायै जोंना ओ जोंनि खाथिसिनावनो थानाय गुबुन हादोर गुबुन रायजो भुटान बे बे फोराव दावबायनानै आङो जोबद मोजां मोनो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ। हो नोंथाङा ओ लोगोफोरजों दावबायना बांसिन मोजां मोनो ना नखरनिजों दावबायना ना हारसिं दावबायना बांसिन मोजां मोनो आंनो एसे खोन्थालांनो हागोना नोंथां।
औ औ। हागोन नोंथाङ ओ जोंना दावबायनाया गोबां रोखोमनि थायो नङा होनोमबा नोंथां ओ जोङो बेबायदिनो फरायसालिनिजों दावबायनो थाङो नखरनिजों दावबायनो थाङो ओ गाव हारसिंनो दावबायनो थांनाय आरो लोगो फोरजों ज जानानै दावबायनो थांनाय ओ जोंना बेबायदिनो दावबायनाया गोबां रोखोमनि थायो नोंथां। नोंथाङा सोंदों नोंथाङा ओ लोगोफोरजों दावबायना मोजां मोनो ना नखरनिजों दावबायना मोजां मोनो होना। आङो गासैजोंबो दावबायनानै मोजां मोनो नोंथां ओ फरायसालिनियानो होन ओ नखरनिजोंनो होन एबा लोगोफोरजोंनो होन आङो दावबायनानै जोबोद मोजां मोनो नोंथां। दावबायनानै जोङो गोबां सोलोंथाइनि बिथिङावबो जो-जोङो गोबां हेफाजाब मोनो नोंथां बेबायदिनो जोङो फरायसानिफ्राय फराय साललिबाय थांनानै दाबसे जायगायाव जोङो ओ दावबायनो थाङो। बेवहाय जोङो ओरैनो दावबायनो थाङा नोंथां जाहाथे जोङो बै बै जायगानि फारसे मोजाङै उ मोनथिनानै बिसोरनि बेनि फारसे जोङो लिरनानै लाबोनांगोन होमबाना जोङो मोजां मोन आरोना नोंथां बेबायदिनो आङो नखरनिजोंबो गोबां जायगायाव दावबायनो थांखांबाय बेबायदिनोहाय जोंना खाथि खालायावनो दोङो जेरै ओ नसुंसेनिनो हादर ओ भु दान होनो जायखौ बेयावबो आङो दावबायनो थांखांबाय बेनि उनावहाय जोंहा दोङोहा हो सौकि हाजो दारागाव हाजो बेबायदिनो जोंनि ओ खाथिनिनो हाग्रामा मानास नेसनेल हो ओ पार्कआवबो आङो थांखांबाय आरोना नों जोंना हो मानास नेसनेल पार्कआव गोबां रोखोमनि ओ नायनो थाखाय जोंना गोबां रोखोम दोङो बेबायदिनो जोङो मिथिंगायारिखौ नुथायनि बागै जोङो नुयो बेनि गेजेरजोंनो जोङो बेवहाय गोबां रोखोमनि जिब जुनारफोर नुनो हायो आरोना नोंथां हो बेबायदिनो जोंहा दोङो मैदेर थसे गंआरि गान्दा मै मोख्रा मोसा बायदिसिना खौ जोङो बे मानास हाग्रामायाव नुनो मोनो आरोना नोंथां बेनि फारसे जोङो गोबां सोलोंथाइ बिथिङावबो हेफाजाब होयो ओ बेबायदिनो मिथिंगायारि हिसाबै जोङो गोबां मोनो बेनि अनगायैबो आङो गोबां जायगायाव दावबायनो गोसो जानानै दोङो आरो होननानों थां बेबायदिनो जोंनि नर्थ ईस्टनिनो जायगा अरुणाचल प्रदेश मेघालया नागालेण्ड बेबायदि जायगायाव आङो जोबोद थांनो गोसो जानानै दोङो आरोना नोंथां नोंथाङाबो दा अबबाफोर थांनायनि थांखि लानानै दोङो नामा नोंथां नोंथाङा आंनो एसेसो फो मायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओ आंनि दा समाव आंनि दावबायनायनि थांखिया ओ जेबो गैथवा ‌होन जेबो गैथवखौनो होनजागोन नोंथां
औ औ नोंगौ नोंथां
ब्ला जोंना दा दैज्लां सम ओ गायनाय फुनायनि सम आरो बेजों लोगोसे जोंना दैज्लां समाव ओ माल बोथोरखौबो जोङो माला मा जागोन माला सान्दुं माला अखा जोङो बेनि फारसे जेबो मिथिया एबा जोङो गुबुनाव ओ बिदिनो जोङो थांब्रबनानै गुबुनावहाय जोङो खस्थ' जाहैयो बेनि थाखायनो आङो दा दा समावहाय ओ जेरावबो थांनायनि थांखिखौ लाथ'वाखै नोंथां नाथाय जोङो औ नाथाय जोङो ओ सम मोनोब्ला जोङो खाथि खालानि ओनसोलफोरावनो दावबायो नोंथां ओ औ हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा ओ जोंनि खाथिनि ओ जेनेबा गुदु गुबुन हादोराव भुटान जेरै बेफोराव दावबायनानै ओ मा रोंनो मोनबोखो एबा ओ बेनि ओ थासारिफोरखौ आंनो एसे सुंद'यै फोरमायना होलांनो हागोन ना नोंथां
औ औ हागोन नोंथां थारैनो ओ आङो गोबां जायगायाव दावबायनानै जोबोद मोजां मोनो आरोना नोंथां बेबायदिनो बिसोरनि बिसोरनि हालामावहाय थांनानै आङो बिसोरनि जानाय लोंनाय बिसोरनि थासारिया माब बोरैहाय बिसोरो माबायदिहाय गाननाय जोमनाय गानो बेफोरखौ आङो मोनथिना लानो मोननानै जोबोद मोजां मोनो आरोना नोंथां ओमफाय बेदिनोहाय जोङो गुबुन दाबसे गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव दावबाय हैैनो थाङोबोला बिसोरनि ओ हारि बिसोरनि रायजो जानाय बिसोरनि गाननाय जोमनाय बिसोरो माबोरैहाय जायो थायो जायो लोङो बिसोरनि फारसे आङो मोनथिनानै जोबोद मोजां मोनो आरोना नोंथां जोङो दावबायनो थांनानै जोबदहाय गियान आरजि जिनो हायो आरो ना नोंथां बेबायदि बिदिनो सोलोंथाइ बिथिङावबो जोङो जोबोद हेफाजाब होयो दावबायनो थांनानै गोबां जायगायाव जोङो दावबायनो थांनानै बेबायदिनोहाय गियान आरजिनो हायो आरोना नोंथां
औ थारैनो
औ नोंथाङाबो दा आंनो मोनसे फोरमायना होनो हागोन ना दावबायनायनि गेजेरजों माबायदिहाय जोङो गियान आरजिनो हायो नोंथाङा आंनो एसेसो फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां जोङो ओ दावबायनाय होनोब्लाथ जोङो बांसिनानो माबा मोनसे रोंना फैनो बा माबा मोनसे मोनथियैखौ मोनथिनो रोङिखौ रोंनो बिदिनि थाखायसो जों दावबायहैनाय जायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ ओ बेनि थाखायनो जोङो गुबुन जायगाफोराव थाङोब्ला माबा मोनसे जोङो मिथियिखौ गुबुननियाव सोंनानै मिथि बोयो जोङो रोङिखौ रोंनानै फैयो। ओ गोबां बिदिनो औ बिदिनो आंबो बिदिनो गुबुन जोंनि नसुंसेनि गुबुन हादोर भुटानावनो थांनानै गोबां गियानफोरबो आरजिना फैनो हाबाय जेरैहाय जोङो बे हादोराव थाङोब्ला जोंनि बायदि ओ जोंनि दा गामि ओनसोलावथ ओ जेबो साखोन सिखोन गैया ओ लामा सामा दाखोर गारनाय बिदि दिनो औ बिदिनो जोंना लामा सामाफोरावबो गाज्रि गावनि नाङै बेसाद नाङै मुवा बायदिसिनाखौनो जोङो गारनाय नुयो आरो जेराव मेराव जोंना खुदै बायदिसिना गारनायखौ जोङो नुनो मोनो बेजों लोगोसे जोंना जोंनि हादोराव गोबां सुबुं अनजिमा नालाय ओ आरो बिसोरनि जोंनि सुबुं अनजिमाजों रुजुनायाव बिसोरनि हादोराव सुबुं अन जिमाया जोबोर खम बेनिखायनो बिसोरो जों ओ गावसोरनि ओनसोलखौ ओ गोबां साखोन सिखोनै लाखियो जेरैहाय जों जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला बेसो बेसोरनि जायगायाव थाङोब्ला जोङो ओ लामा सा सामायाव बायदिसिना मुवा बेसाद एबा ओ नाङै जानाय बायदि बेसादखौ जोङो गारला बानायखौ नुवा जोङो दाबसे जायगायावनो गारनानै बेखौ जोङो थिखांना लांनानै ओ माबेबा माबेबा बेसादखौ जोङो फिन आरोबाव बाहायफिननायनि थाखाय ओ गुबुन गुबुन उम गुबुन गुबुन जायगायाव लांनानै बेखौ साखो बेखौ साफा खालामनानै बेखौनो आरो फिन बाव बाहायफिनो बिदिनो जोंनाबो जोंनि ओनसोलाव फैनानै जोङो बेखौनो फोरोंफैनो हायोदि जोंनि गामि ओनसोलनि सुबुं फोरखौ जोङो ओ दाखोर दालाफोरखौ जेराव मेराव गारनाङा जेराव मेराव खुदै बायदिसिना गारनाङा एबा गोबां जों रोंनानै फैनाय ओ गियानफोरखौ जोङो औ सोलोंफैनाय थां
नोंथाङा मा सोंथि सोंदोंमोन आंनो एसे फोरमायना होनो हाफिनगोनना नोंथां
औ नोंथां ओ नोंथाङा दा दा बायदि समाव बांसिन जोंनि खाथि ओनसोलाव थानाय मा जायगायाव थांनानै मोजां मोनो आरो मानो थाखाय मोजां मोनो सुंदयै फोरमायलांनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां ओ बेबायदिनो जोङो खाथि खालायाव दावबायनानै जोबोद गियान आरजिनो हायो नोंथां नोंथाङासो दहाय बुंदों जेनबा दाबसे जायगायाव थांनानै बिसोरो माबायदि थायो माबायदि जायो बिसोरनि साब सुखु सुखोनखौ लानानै नो थाङा बुंदोंमोन जे जोङो गामिफोरावबो दाखोर दालाफोरखौ गारनाङा मानाङा होननानै बुंदोंमोन बेबायदिनोहाय जोंबो गुबुन दाबसे जायगायाव थांनानै ओ बेसोरनि नेम निथिखौबो मानिना सोलिनाया जोबोद मोजां आरोना नोंथां। बेबायदिनो बिसो कालचारनि बागै जोङो मिथिनो लाग्रोनाया गिबियावनो जोबोर गोनांथार बेनि उनावहायसो जोङो बिसोरखौ बिसोरजों मोजाङै थानांगोन बेनि उनावहाय जोङो बिसोरो माबायदि थायो माबायदि जायो बिसोरनि सोमोन्दै मिथिना लानानै जोंबो। गामि गामियाव बिसोरनि बायदि ओ खालामनो मोननाया जोबोद गोनांथार आरोना नोंथां। जेनोहाय हाय हाय बिसो धोरोमा बोरैहाय रायजो जायो बिसोरखौ मोनथिना लाबोनानै जोङो जोंनि गामियावबोहाय बेबायदिनो साफोन सिखोन साखोन सि खोनै लाखिनांगोन आरोना नोंथां नोंथां बिदिब्ला जोंनि रायज्लायनाय खौ बेखिनियावनो दोनथनोसै नामा नोंथां
औ नोंथां
बो जाबाय नोंथां
औ गोजोननाय थाबाय